अ खोनादों ना‌ नोंथां?
औ खोनादों नोंथां मा ओंख्रि जाखो?
ओंख्रिया जोंनिया ओ माबासोमोन ओ खान्थाल बेगर
औ जोंनिया आलु बाथोन ओमफाय दालि नोंथांनाव मोनसे बाथ्रा सोंनो होननानैसो कल खालामनाय जादोंमोन आङो
बुं
नोंथांनिया फरायनाया जोब्बायना?
फरायनायाथ दा जोबथबायमोन नोंथां औ
औ औ नोंथाङा दासान्दि मा खालामगासिनो?
आङो दा बिदिनो‌ उम मास्टारस आथ जोब्बाय नालाय बे बोसोरावनो बा बे माबायावनो बे दानावनो जोंहा दा जोब्बाय आंनिया बेनिखायनो ओ नआव फैनानै दा ओरैनो दंथयो आरो
औ नोंथां आं मोनसे प्रजेक्ट लानानै फैदोंमोन नोंथां
औ नोंथां बुं
खौ आंनि बे प्रजेक्ट आव आङो सोनो सानदोंमोन
औ नोंथां जागोन दे आङो सम मिलायबा माने आंजों मिलायनाय प्रजेक्ट बा मावनो
औ औ प्रजेकआ ओरैबायदिमोन माने आङो मोनसे ओ एलबाम दिहुनो नागिरदोंमोन दे नोंथां
औ नोंथां
ओमफ्राय बेवहाय माने गोबां फिसा फिसा फिसा माखासे प्रजेक्ट दङ ओमफ्राय बेफोराव आंखौ हेल्प खालामनाय आरो ना ओमफ्राय बेजों लोगोसे आं बे नैबे एलबाम दिहुननाय मोनसे प्रजेक्टआवहाय माने नोंथांखौ आङो माने एसे डान्सार महरै नांगौ गौमोन आरो नोंथां
अ जागोन नोंथां थागोन औ
दा नोंथाङा ओरैनो फ्रियावनो दंखायोना?
दा दंथयो नोंथां औ फ्रियावनो दंथयो नोंथां नोंथाङा लानाय थांखि बायदिनो जेनेबा ओ माखासे मा होनदोंमोन ओ
औ आङो माने प्रजेक्टआ बुहुद दं आंनियावहाय गोबां रोखोमनि नाथाय नैबे बे समाव आरो नै बे दानावहाय आङो मोनसे एलबाम दिहुनो थांगासिनो माने ओ फिलिम नङा दे बियो मोनसे एलबामसो जागोन बेवहाय सासे फावखुंगर फावखुंग्रिखौ जोङो सायख'नानै लाखाबाय बेजों लोगोसे माखासे मेथाया ओरै बायदि मोनसे दोहौनि जिहेथु बेहाय मोनसे स्पिड थागोन बे स्पिडनि थाखायनो माने मोसानाय बे दङ बे मोसानायनि थाखाय आंनो साइड दान्साराव नोंथांखौ नांगौमोन
औ जागोन नोंथां ओ
लोगोसे जुदि ओ आंनि अनगायै बा माखासे लोगोफोर नांबावगौबा नोंथाङा खोन्थानो हागोन मानोना आंहा माखासे लोगोफोरबो दंबावो गोबां मोसाग्रा जाहाथे बिसोरबो दा ओरैनो गोलोम बोथोरनि बन्द'आव बिसोरबो ओरैनो दंथ'यो जुदि नोंथाङा खाबु होयोब्ला बिथांमोनाबो बाहागो लानो बाहागो लागोनखौ माने मोनथिबाय मोनथियो आरो।
औ नोंथां आंनियाव दा माने आंनो गासै जि सार नांगौ नालाय जि जि सायाव आं गासै दाइन साखौनो मोनबाय बेनिफ्राय आं जोबथानायाव सासे आंनिनो लोगोनिफ्राय आं नोंथांखौ मिथिदों नोंथाङा मोसानो एसे मोजां बेखायनो आं नोंथांखौ कनटेक खालामबाय बेजों लोगोसे नोंथाङा सासे लेंफानो हागोन जुदि उनफोराव जुदि आङो नांबावगौ जायोब्ला नोंथांनिफ्राय बेंखायनो आङो हेफाजाबखौ लानोसै दा बेनि थाखाय आङो नोंथांखौ आंनियावहाय मोनसे मा होनगोन बेखौ इनफरमेसन हरनानै नोंथाङा आंनो सानसे फैनानै आंनि माबायावहाय कन्ट्रेक्ट साइन होनांगोन आरो मानो होनबा दा दानि दिनावहाय गोबां रिस्किनि खोथा थायो नङा होमबा नोंथां
औ नोंथां।
औ बेवहाय नोंनि बाजेटनिबो खोथा फैसिगोन बेसेबां थांलाय फैलाय खर्स दा एक्सपेनदिसारा बेसेबां जागोन सब बिथिंखौ मिलायनायनि गेजेरजों नोंथांनो आङोहाय नोंथांनि रांखौबो आङो हरनो नाजागोन आरो। बेयाव नोंहा सिन्था खालामनांगौनि गोनांथि गैया ओमफ्राय जोंना सुटिंआ जागोन सानथामनि थाखायल'
अ जागोन नोंथां सुटिंखौ नोंथाङा बबे जायगायाव लानाय जादों
मोनसे मोजां फिक्स खालामनाय जाथ'वाखै नै बेखौ जोङो साननैनि उनावनो रिभिल होगोन दा। नोंथाङा बे जायगायाव मिथिनायनि सिगां आंनावहाय सानसे फैनानै आंजों लोगो हमफैग्रो आं नोंनो आंनि एड्रेसखौ हरगोन नोंथाङाथ' आंनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ मोनखाबाय नङा होमबा औ बेखायनो नोंथांखौ आङो मोनसे फिक्स देट मोनसे फिक्स टाइम लानानै आं नोंथांखौ आंनि अफिससिम लिंहरगोन दे
औ नोंथां जागोन नोंथां
नोंथाङा बेनि सिगां बहाबाफोर खामानि मावखांबाय नामा
मावखांबाय नोंथां माखासे बेबायदिनो नोंथांनि दिहुननाय आ। एलबाम बायदिनो माखासे एलबामफोरावहाय थांखांबाय बा मावखांबाय बिदिनो गुवाहाटिया बा बर'नि एलबाम बा गुबुननि एलबामफोराव माखासे बिदिनो नोंथां लिंहरनाय बायदि साइड दडान्सारावनो गोबां बाहागो लानो मोनबाय माखासे प्रडिउसार फोर फोरजों एक्सपिरियेन्सा मोजाङानो आरो। माखासेफोरजों माब्लाबा जोङो नोंथां बुंनाय बायदि दहाय एग्रिमेन्ट खालामनायनि जाहोनाव माखासे पेमेन्टनि से माने असुबिदा बेफोरबायदि नोंथाङा दा बे एग्रिमेन्टखौ लानो होननायखाय बेखौ मोजां मोनदों आरो जाहाथे माने हमजोबनाय लोगो लोगो बा बेबायदि खामानि जोबनाय लोगो लोगो जाहाथे नोंथाङा बयनोबो माने नांगौखिनि
औ औ आंनियावथ बेफोरबायदि रावखौ दिनैसिम थगायफेरनाय जायाखै दे नोंथां। बेनिफ्राय नोंथांनि बेलायाव मा जादों मिथिया आरो आंबो खोनायो आरो गुबुननि थाखाय आंखौबो बेबायदि दाय हमगोन बेखायनो आङोहाय जोंबो थांनायनि थागोन आर्टिस्टफ्राबो थांनानै था बेबायदि मोनसे आङो एग्रिमेन्टखौ खालामनाय जायो। आरो दानि दिनाव थ' नोंङो गासैबो बिथिंजों नायोबा एग्रिमेन्टआ जाखायो नङा होमबा नोंथां
औ औ नोंथां
नोंथाङा सिन्था खालामनो नाङा थानाय जानाय। सानसे आंनियाव फै आंनि अफिसाव फै आंनि प्रजेक्टखौ साक्सेस खालाम नोंथाङा। साकसेस जागोन आंबो साकसेस जागोन हारियाबो साकसेस जागोन आरो जोंनियाहाय फिल्म जगत बा सावथुन मुलुगाबो साक्सेस जागोन नङा होमबा नोंथां
औ जागोन नोंथांनाव
दा ओरैनो नोंथाङा बहा दं
आङो दा न'आवनो दंथ'यो नोंथां दाथ' गरम माने क्लासआ बो गैला बा जोंना आं फरायनायाबो आबुं जाबाय। दा बेनिखायनो दाथ' गरम मन्दपबो आरो आरो न'आवनो दंथ'यो बेबायदिनो नोंथाङालाय बिनि अनगायै माबाफोर दा गुबुन प्रजेक्टफोर मावगासिनो नामा?
औ औ आंनाव बिग स्क्रिनाव माने गोबां प्रजेक्टफोर फैनो लागा दङ। माखासे रांखावरिनि उसुबिदानि थाखाय आं बैखौ सिगांफ से लानानै थांनो हायाखै। बेखायनो आं नै बेे फिसा मोनसे प्रजेक्टखौ आङो माने आवगायग्रोनो सानदों आरो जिहेतु आं बेवहाय दा बुहुत मोनसे सिमां दं आंहा नैबे मोनसे प्रजेक्टजों नैबे मोनसे एलबामजों। नाथाय आङो सोंनो लुबैदों नों नोंथांखौ मोनसे बाथ्र बाव मोनथिहोनो लुगैदों आं मोनसे बिग स्क्रिन लानानै फैगासिनो नोंथां
औ
आं बेनि मोनसे फिलिमबो दिहुनो थांगासिनो मोनसे सावथुन थुनबो दिहुननो थांगासिनो बेयाव आंहा मोनसे टाइटेल प्रजेक्टबो लाबाय दा बेवहाय नोंथांखौ आङो मोनसे फिसा रलबाबो होनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां
नोंथांनिफ्राय आङो अडिसन लाग्रोनांगोन नोंथां नोंथाङा बेनि थाखायबो प्रिपेरेसन जानानै थादो आरो फैबाय थानाय आंनि फिसा मोनसे प्रजेक्ट एलबामनि थाखायबो नोंथां आंनि अफिसाव फैदो ओमफ्राय बे खामानिखौ आं सानदोंमोन माने सानसेयावनो रायज्लायनायनि गेजेरजों बै अडिसनखौबो सासे डाइरेक्टर लिंहर होननानै आं नोंथांखौ जायगायावनो लाखानोसै मानो होनबा जोंनो समा बहुद गोनां नङा होमब्ला
औ औ
फैनायावनो लाखालांदो सेलेक जानाय जायैखौथ' आं बुंनो हाला जोंनि डाइरेक्टर बिथाङासो बुंनो हागोन
जागोन नोंथां ओ होमबा दोनथ' खालामायनोसै नामा नोंथां ओ जागोन नोंथां आङो माने नोंथाङा खाबु होयोब्ला आङो नोंथांनि ओ बे मावनाय बिग स्क्रिनावहाय ओ
अडिसनखौ होगोन बा जुदि आं खाब जानाय ओ रल मोनोब्ला ओ आं मावनो थाखाय रेडि आरो।
औ औ औ आंनि फैनो गोनां बिग स्क्रिननि सावथुननि जि स्ट'रि बियो जोबोद मोजां नोंथांजों आं जि कनभारजेसन खालामनानै मोनथिबाय नोंथांजों जे आं फन रायजलायनानै कल रायजलायनानै जे मिथिबाय नों बिथाङा जोबोद सासे गोसो गोनां इन्टारेस्टेट सुबुं फावखुंगुर महरै आं गनायनो हादों आरो ‌
औ नोंथां साबायखर थाबाय नोंथां।
आरो नोंथांखौ आं थाबैनो लोगो मोनगो न बेखौबो आं आसा खालामबाय। आरो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा गिदिर गिदिर स्क्रिनावबो खामा खामानि मोन्थों गिदिर गिदिर स्क्रिनावबो नोंखौ नुनो मोनथों। बेखौ आङो आसा खालामबाय दा बिदिब्ला जोंनि बेखिनियावनो रायज्लायलायनायखौ दोनथ'नोसै नामा नोंथां?
औ जागोन नोंथां औ।
अब्ला रायज्लायफिनसै आरो नोंथांखौ आं थाबै लोगो मोनगोन ‌ आरो थाबैनो लोगो हमनो गोसो जादों मानो होनबाथाय समा रावखौ खौबो नेनानै थाया।
औ नोंथां नोंथाङा थांखिनानै लानाय बायदि बे नोंथांनि प्रजेक्टआ मोजाङैनो मोजां जाफुंगोन होननानै आङो मिजिं थिबाय। बाइ आरो आसा खालामबाय आंबो नोंथांनि प्रजेक्टआव ओ सास से ओ ओ सासे मावथि हिसाबै औ जागोन दे नों औ दे दे।